हेलौ
औ
गोजोन फुंबिलिनि नोंथांजों गोजोन हामख्लायनाय जासिहरनाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो गोजोम हो गोजोन हामग्लायनाय जासि
दोनै जों मोनसे टपिक लानानै रायज्लायनोसै नोंथांनिसिम बे टपिकआनो जागोन बेबादिनो बेबार जों बिबार होनोब्ला जों बयबो मिथिखायो एदम बयबो बेखाय बिखुनगायावनो जों गोबां रोखोमनि बिबारफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै गलाब आर आरो गुबन गुबुन जोबोद समायना मानो होनोब्ला औ बिदिनो बेबायदि गाबनाय जों नुनो मोनो आरो गोजा गाबनिबो सानब्लाबो गोबां रोखोमनि थायो आरो फिसा थायो गेदेर बारग्रा थायो बेबायदिनो गेदेर बिबाराफोरा जोंनि गोसोफोरखौ गोबां बोनो हायो जोंनि मेगना बेफोरखौ नायनानै जोंनि गोसोफोरा गोजोनो बेखायनो बेफोर जाहोन बिबारफोरा जोंनि गोसोखौ बोना लानो हायो सानबिबार बिदिनो गेदेर गेदेर बारग्राफोरा गलाबफोराबो बेबादिनो फिसा बारग्रा थायो आरो बेबादिनो गेदेर बारग्रा थायो बे फिसाया खौबो जोबद अन्थावथाव फिसा फिसा जि मोजां नुयो आरो बेफोर गलाबफोराबो गोबां रोखोमनि बेबादिनो गाबफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै गोमो गोजा गुफुर गुलाफि गोबां रोखोमनि थायो बे गलाब ओ बिबारनि बेबायदि खालारफोराबो बेखायनो जों बेफोर बिबारफोराबो जोंनि गोसोखौ गोजोन होनो हायो बिदिनो नारजि बिबार बे नारजि बिबाराबो फिसा फिसा बारो थेवब्लाबो जोबोद अनथावथाव मोजां नुयो बिनि दंफांआ एसेबां गिदिर जाया एसे फिसाब्लाबो गोबां बिबार बेबायदि बारो बे नारजि बिबारा बेखायनो जों मोजां नुयो जोंनि गोसोफोरा बेफोर बिबारफोरनिथिं आबा बिबार होनोब्ला गोबां बिदिनो थायो गोबां रोखोमनि थायो गोबां दिजाइननि थायो गोबां बिबादि गाबफोरनिबो थायो जों जों नु नुखादों माखासे बिबारफोरा बिबायदिनो दं हाम गोजौआव थायो आरो माखासे बिबारफोरा ओ दंफांनि जों बेबायदिनो मान लानानै बेबादि बारग्रा बिबारफोरखौ थायो बेफोर बिबार फोरखौबो जोबोर मोजां नो आरो जोङो जोंनि लांगोनाफोराव हो जों समायहोना हायो आरो जों साफ्रोमनिबो न'खराव बेबायदिनो सममायना रमायना बिबारफोरखौ थायोब्ला गोबां सिखिरिफोर फैयो बेफोर सिखिरिफोरा जोंनि गोसोफोरखौ बोदोर खालामनो हायो। जोंनि गोसोखौ बोना लानो हायो। बेफोर बिबारफोरानो बेफोर सिखिरिफोरखौ लिंहरो बिथांमोना मानो होनोब्ला सिखिरिफोरा बेफोरनि बिदै सोबनानै थांनानै थायो बेखायनो बिथांमोना जेराव बिबार नुयो बेयावनो बिरनानै बेबायदि फैयो। जों बयबो गाव गावनि न'फोराव बेबायदिनो न'नि लांगोनाफोराव सोरगिदिं
उ
बिदिनो बिबारफोरखौ जों गायनानै लायोब्ला जोंना मोजां जागोन मानो होनोबा जोबोर जों दुखुवाव थायोब्लाबो बेफोर बिबारफोरखौ जों नायोब्ला जोंनि गोसोफोरा गोजोननाय मोनो सिखिरिफोर बाफैयोब्ला जोंनि गोसोफोरा बिदिनो मोजां मोनो। बेखायनो जों बिबारफोरखौ गासैबो गाव गावनि न'खराव गायनानै लानाया जोबोर गोनांथार। बिबारनि रोखोमखौ जों बुंस'नो हाया मानो होनोबा गोबां रोखोमनि थायो। माखासे बिबारफोरा फिसा फिसा बारो माखासे बिबारफोरा आरो गेदेर बारो।
औ नंगौ जोङो बिबारनि सोमोन्दै रायज्लायोब्ला जों जोंनि गोबां बिदिनो बिबारनि गाबफोरखौबो जों सावरायनांगौ जायो आरो गोबां बि दिनो बिबारनि मा मा बिबार थायो जों बेफोरखौ सावरायनांगौ। नोंथांनि बुंनाया गोबां मोजां जादों। आरो जोङो बिबारफोरनि सावरायनो थाखाय जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ जों गोसोखांबावनो गोनां जायो जोङो बिलाइफोरनि गेजेरजोंबो जोंनि बिबारनि बिबारफोरनि समायनायखौ जों मोजां नुयो। खायफा खायफा बिबारनि गाबाबो बिलाइजों एखे थायो नालाय गोथां। बेफोरबायदि बिबारखौ जोङो गोजाननिफ्राय नायोब्ला जोङो बिलाइ बायदि नुयो नाथाय खाथियाव नायब्ला बिनि
गाबजों आरो बिलाइजों जों एखेखाय जोङो खाथियावबाल'सो बेफोरबायदि बिबारखौ सिनायो। दानि जुगाव बेफोरबायदि बिबारफोरखौबो गोबां बानायनाय ओंखारबाय बे प्लास्टिकनि बिबारफोरबो थासोबाय दानिया बे प्लास्टिकनि बिबारफोरखौबो जोङो गोबां न'फोरावहा जों साजायनानै दोननो हायो आरो बेफोरखौ जोङो मालाफोरबो बानायनानै गाननो हायो आरो जोंनि न' फोरखौ समायहोनायजों लोगोसे प्लास्टिकनि बिबारफोरा गोबौ समबो थायो। जोंनि
बिबारफोरा एसे बारखांबानो हायलाङो रानलाङो सेवलाङो नाथाय प्लाटिकनि बिबारफोरा बेसे समसिम बियो था ओ मानसिया जे खालाया बेसे समसिम बियो मोजाङैनो थागोन आरो लासैनो बियो खालार माबा एसे सोलायलांगोन बेबो नाथाय बियो गोबाव सम जोरो बेखायनो जोङो प्लास्टिकनि बिबारफोरखौबो जोंनि लांगोनाखौ समायहोनायाव नङाब्लाबो जोंनि न' सिंनि समाय होनायखौ खौनो जोङो होनानै जोङो बेफोरखौ बाहायनांगौ। आरो गोबां खामानिफोराव जोङो बेफोरखौ बाहायबावनो हायो जोङो बेफोरखौ जोंनि हाबाफोर राव जोङो बेबायदिनो क्रेसननि थाखाय समायना नुहोनो थाखाय जोङो बेफोरखौ बाहायनांगौ जायो
आरो गोबां बेफोरबायदि खामानिफोराव जोंनि खानायाव लानाय मोसानाय समाव जों खानायाव लानायाव गोबां बिबारफोरखौ जों लायो बेफोरबायदिखौबो जों लानो हायो गफ' फुल बियो दंफां थायो बेखौ
जोङो गोबां बिदिनो खारनायाव लानानै जों मोसानो हायो आरो बेखौ बेखौ मोनामसुयोब्ला बि नि मोदोमनाय बासो जों जोंनि
दोमनायफोरखौ मोनामसुयोब्ला बिदिनो गगा मोननाय फ्रा गायो होननानै आरो बेबायदिनो खायफा खायफा गोदो गोदायनिया बेफोरबायदिखायनो गोबां बेमार आजारफोरजों साग्लोबसारनो गोनां नङामोन नाथाय दानि जुगनि मुङाव सुबुंफ्रा बेफोरबायदि बिबारफोरखौ जोथोन लाला आरो बिदिनो गाव गावनि नफोरावबो लाला आरो गुबुन जायगाफ्रावबो थाबायला टाउन सोहोराव थानायफ्रा बेफोरनि गेजेरजों गोबां बेमारफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों बेफोरनि बाय जोंङो सावरायनो थाङोबा जों बिबारनि सोमोन्दै सावरायनायानो गोनांथार जोङो बिबारफोरनि गेजेरजों जोंनि मोदोमनाय जोंनि मोदोमखौ मोदोम होनो थाखाय जोङो एसियेन पारफिउमफोर जोङो बाहायनो हायो मोन बाहायनो मोनो बेफोर गासैखौबो बिबारनि रसनि ओमफ्राय जोङो बाहायनायखौ बाहायनो मोनो आरो बेफोरखौ गासैखौबो बिबारनिफ्रायनो बानायो बिबारनि रसनिफ्राय बानायनाय आरो गोबां बिदिनो जोंनि
खानायफोरखौ सुनो थाखाय जों बाहायनाय सेम्पु बेफोरबायदियावबो जोङो जबा बिबार सेम्पुफोरखौ जों मोननो हायो आरो गोबां बिदिनो दंबावो जोङो एल'बेरा बो जों मोननो हायो आरो जोंनि मोदोमफोराव फोननाय थावफोरखौ जोङो सान बिबारनिफ्राय जों मोननो हाबावो आरो गोबां दंबावो जोङो बुंस'नो हाया बिदिनो
मेरिकल लटास बे फोरबायदि बिबारफोरनिफ्रायबो गोबां बिदिनो जोंनि मोदोमखौ मोदोम होनो थाखाय साबनफोर जोङो मोनो बेफोरबायदियै जोङो जोंनि बिबारफोरखौ जोङो आद्रि खालामालासिनो जोङो मोजां गायनानै आरो जों नि खौ बाहायफिननो हानाय रिसाइक्लिं खालामनो हानाय बेफोरबायदि जों दानि मुगायाव जाबोबाय गोदो गोदाय बेफोरखौ खालायनो रोङा मोनब्ला बो नाथाय बिबारनि मोदोमनायखौ मोदोमनाया गासै जायगायाव गोसारोमोन गोदो गोदायनि समाव बिबारफोरा गोबां दङमोन नालाय नाथाय दानि मुगायाव गोबां खम जादों आरो खायफा खायफानि न'फोरावथ' बारसेबो थाया बे बेफोरबायदिनियावबो गासैबो बुजिलायनानै बिबारखौबो समायसार होनांगौ न'आव न'खौ समायसार होनायाव सेथि बिबान लायो बिबारफ्रानो बिनिखायनो प्लास्टिकनि बा न'आव दोनांगौ आरो गामलाफोर बायनानै बेफोरखौ जोङो न'नि लांगोनाफोराव गायनानै लानो हायो हमबा होमबालाय दिनैनि सरायनायखौ बेसेयावनो दोन्थ'नोसै खोमा
औ जोंहा समाबो जानानै फोयबाय बेखायनो जों दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय